हेलौ
अ हेल' नोंथां
औ
नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
ओ आं दा माने बर'फोरनि बेफार फालांगिरि खालामनायनि सायाव दसे सम रायज्लायनो सानदों
औ औ।
बर'फोरनि बेफार फालांगि खालामनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबोथ' एसेब्लाबो मिथिखायोआनो जेरैहाय जोङो बायदि रोखोमनि माने बेफार फालांगि खालामनानै जानायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै। गोदोनि समाव जोङो बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव जोबोर खम बिबांनि नुनो मोनोमोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव बर'फोरा बेफोरबायदि जौगा थाखोनि बेफार फालांगि खालामनानै जानो रोङामोन बिसोरो न'आवनो जेनेबा गोनांथि जानाय जानाय लोंनायनि थाखाय जा गोनांथि जायोबा गावसोरनि न'खर दैदेननायाव जा गोनांथि जायो बेफोरखौल' माने सुफुंनो थाखाय एसे एनै मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय आथिखालावहाय सम आरो थासारिजों सोलायबोनानै बर'फ्राबो गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जों आथिखाल फोराव नुनो मोनो आरोना बेफोरनि गेजेराव जों बुंनो थाङोब्ला जेरै आबाद मावनाय बर'फोरा गाहायै आबाद मावनानै जाग्रा हारि बिसोरो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों दा बिनि बेबायदिनो बे आबाद मावनायखौनो बिसोरो बेफार फालांगियावहाय गोबाङै सोलायहायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय सिगांनि समाव न'आव जानो थाखायल' इसेल' बिगानि हायाव माइ आबाद मावनाय बा मोनसेल' रोखोमनि माइ आबाद मावनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो नायनो थाङोब्ला बा नुनो मोनसै जे गोबां माने गावसोरनि हानि अनगायैबो न'खरनि हानि अनगायैबो गुबुननि हाफोरखौबो लादेरनानै गोबां बिबांनि माने माइ आबाद मावनाय बा बायदि बायदि रोखोमनि बिगियानजों दिहुनजानाय बायदि रोखोम फुंनि माने माइ आबाद मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना
औ
बेनि अनगायैबो आरोबाव मोननो हाबावो जोङो जेरैहाय जेरै बायदि रोखोमनि जेनेबा फिथाइ सामथाइ आबाद मावनानै बेफार फालांगि खालामनाय जेरै बिदिनो सुमफ्राम थाइजौ स्ट्रबेरि दड्रागन आरो बिदिनो बैग्रि लेबु थालिर बायदिफोरनि माने बेफार फालांगि खालामनायखौबो जों आथिखालाव बर'फोरखौ नुनो मोनसै आरोना बेफोरनि गेजेरजोंबो माने बर' न' बर'फोरा गावसोरनि न'खरखौ माने दैदेननो हादों होननानै माने बुंनो हायो आरोना दा बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव जों मोननो हाबावो जेरैहाय बर'फोरनि बेफार फालांगि महरै ओ आथिखालाव ओ बर' आइजोफोरा सिगां समाव गावसोरनि जा गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोरखौ माने गावसोरनो न'खराव नांगौ सिबांखौल' दानानै लुनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय जों नुनो मोनसै जे ओ जि जोमनि बा दानाय लुनायनि बेलायावबो गोबां माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जों आथिखालाव बर' आइजोफोरखौ खौ नुनो मोनो जेरैहाय बिसोरो गावसोर गाननायनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि ओ आगर आखायजों एरनाय बा बायदि रोखोमनि ओ गाबफोरनि दख'नाफोरखौ बिसोरो हाथाय बाजाराव फानहैनाय बा बिगियाननि माखासे आदब खान्थिखौ बाहायनानै मेसिन बाहायनानै दानाय लुनाय खालाम दानाय ओ गोदोनि समाव दानाय लुनायखौ जेनेबा ओ आखाइजोंनो दानाय जायोमोन नालाय बेनिखायनो गांसे दख'ना हानांगौआवनो जोङो साननै सानथाम गाहाम लानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बिसोरबो माने मेसिन एबा गोदान मुगानि आदब खान्थिखौ बाहायनानै गांसे दख'नाखौ बा गांसे नङा जेनेबा ओ सानसेयावनो माने गोबां बिबांनि दख'ना दिहुननानै माने फानहैनाय बा बेफार फालांगि खालामनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना दा बेनि अन- -गायैबो आरोबाव मोननो हाबावो बर' आइजोफोरनि दाउ अमा फिसिनानै बेफोर फालांगि खालामनाय बेनि अनगायैबो जेरैहाय मोननो हाबावो जोङो बायदि रोखोमनि माने आथिखालावहाय फुलनि बेफार फालांगि खालामनाय आरो बिनि अनगायैबो जेरै बिफां लाइफांनि फुलिनि बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदियावबो माने बर' माने बर'फोरखौ जों गोबां दावगानायखौ नुनो मोनसै। आरो बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायनि गेजेरजोंनो खायसे खायसे सुबुंफोरा गावसोरनि मुंफोर खौ गोजौ थाखोआव दोननो हादों होननानै जों बुंनो हायो आरोना। दा बेनि अन गायैबो आरोबाव मोननो हाबावगोन जोङो ओ गभमेन्ट एबा सरखारारनिफ्राय एबा भारत सरकार एबा आसाम सरखारनिफ्राय माने गोबां दान बान्था एबा बिमुंफोर मोननाय बेफोरबायदिखौबो जों आथिखालाव बेफोर फालांगिनि बेलायावहाय मोननो हासै आरोना। माने खायसे खायसे सुबुंफोरा बेफोर फालांगियाव ओरैबायदि दावगाबायदि बिसोरखौ माने सोरखारा बा गभमेन्टआ माखासे बिमुं एबा माखासे दान बान्थाबो होनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना। बेफोरनि अनगायैबो ओ बेफार फालांगिरिनि गेजेरजों दि मोनसे नख'रल' नङा गावनि मोनसे हारि एबा समाजखौबो बा मोनसे मा होनदों समाजनि सुबुंफोरखौबो जे गोजौ थाखोआव माने बा सिनायथि होफानायखौ जों नुनो मोनफायो माने बिनि अनगायै आरोबाव जोङो ओ बेफार फालांगि खालामनाय महरै मोनबावो आरोबाव बिदिनो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों बेफार फालांगि खालामनायखौ मोनो। आथिखाल ओ आथिखालावहाय गोबां बिबांनि माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना। ओ जेरै बर' आइजोफोरनि दोरोङारि संनाय खावनाय। जेरै अनला ओंख्रि सबायजों साम' ओंख्रि बेबायदिनो जेनेबा ओ बायदि रोखोमनि ओ ना बेदर एबा मैद्रु मैला ओंख्रिफोर मैथाजों ना नार्जि बायदिफोरखौ माने जों आथिखालावहाय माने बेफार फालांगिनि बेलायावहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना। बेफोरखौ माने बर' आइजोफोरा गावसोर न'आवल' संनानै जानानै थायालासिनो बाहेरा मुलुगावबो गुबुनफोरनोबो मि थि होदों आरोना बा जाहोदों। ओ आरो बर' हारिनि होननानै मोनसे सिनायथि होनायखौबो जों मोनफादों आरोना। जेरैहाय जों मोननो हायो गिदिर गिदिर हटेलफोराव आथिखालावहाय जोङो ओ बर'फोरनि माखासे दोरोङारि नाफाम बिदिनो माखासे ओ ना मेनाय बा ना बाथोन खांख्राइ बाथोन इदिनो गांजेमा बाथोन ओमफ्राय बेबायदिनो मैसो बेदर फारौ बेदर बेबायदिनो अमा बेदर बिदिनो ना ना ओंख्रि बा बेफोरबायदिनो माने साम' ओंख्रि नार्जि बेफोरबायदि माने अनला ओंख्रि बेफोरखौ माने हटेलफोरावबो आथिखालावहाय जों मोनजानो मोनसै होननानै जोङो माने बुंनो हायो आरोना। जायनि जाहोनाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा माने जाय जाय माने जोंनि हारिनि माने जानाय लोंनायखौ मिथिगौ। बिसोरो माने बर'नि हटेल बा बर'नि माखासे रेस्टुरेन्ट बा जाग्रा लोंग्रा गलाफोरावहाय हाबनानै जाहैनायखौ जों बांसिनखौ माने नुनो मोनसै आरोना। थिग बेबायदिनो जों बुंनो हा यो बेफोरबायदिनो बेफार फालांगिनि सोमोन्दै जों सावरायनो हायो आरोना। दा नोंथाङा बेफोरनि सोमो न्दै ‌माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ जेनेबा बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ जोबोद जेनेबा मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय। नोंगौ थारैनो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर'फोरनि बेलायाव नायोब्ला गोदो गोदायहाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं थाइगंनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला गोबां जेनेबा हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जेरै जोङो दिंखिया जेनेबा मैद्रु बेबायदिनो ला फासायख' बेबादिनो गोबां जोङो मैगं थाइगंखौ जों बुथुमना जानायखौ नुनो मोनो आरो
खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों नोंथां। औ आरो जेनेबा जोङो बेबादिनो जों जेनेबा नोंथां जेनेबा माथोखौ मोननै मोननै खोनाफैदों आं। नोंथाङा दा खोनादों ना? खोनादोंना। औ माथोखौ मोननै मोननै खोनाफैदों आंनिखौ
हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना? औ औ खोनादों दे आं अ दे बुंदे
आरो बेबायदिनो जेनेबा जोङो बर'फोरनि ओ दानाय गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि बागैबो बुंनो हायो ओं जेनेबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा आखाइजों बानायनानै जेनेबा जोङो माखासे गाननाय जोमनायखौ गावसोरनो जोङो आखाइजोंनो दिहुनन्नानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो बेबादिनो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ
औ बेबादिनो जेनेबा मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बा हाग्रानिफ्राय मोननाय जोङो मैगं थाइगंनिखौबो जों बुंनो थाङोब्ला गोबां बेबादिनो जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंबो जोङो आथिखालाव नायोब्ला बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ बेबादि आरो बेबादिनो जोङो जेनेबा मै ओ नं' 'खरावनो जोङो जेनेबा गोबां रोखोमनि जोङो माखासे जेनेबा बेबादिनो जेनेबा मोसौ बा बोरमा बेबादिनो अमा गोबां रोखोमनि जेनेबा, बेबदिनो न'खरावनो फिनानै जोङो जेनेबा मा ओ बेबादिनो आथिखालाव जोङो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै जेनेबा अमा अमाखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखालाव नायोब्ला अमानि दामाबो जोबोद जेनेबा दाम गोसा जानानै बुंनो हायो। बेबायदिनो जों जोंनिथिं जेनेबा बेदिनो सारिस' बा साराय सारिस' आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जोङो अमानि दामखौहाय माने मोननो हायो आरो नोंथां
औ
आरो बेबायदिनो जोङो मोसौ मोसौनि बेलायाव नायोब्ला जोङो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो गाइखेरखौबो जोङो जेनेबा बेबादिनो जोङो गाइखेरनि बेलायाव नायोब्ला जोङो बेखौ गाइखेरखौ फाननानै जोङो जेनेबा रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ बेबाददिनो जोङो बर'फोरनि बेलायाव नायोब्ला गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेबादि दिनो जोङो मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोङो न'आवनो जोङो गायनानै जेनेबा बेबादिनो लाव जोगोनार गोबां जेनेबा गोबां रो खोमनि मैगं थाइगं खानानै जेनेबा फान्थावआनो जा बेबादिनो जेनेबा जोगोनार लाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगं गायनानै जोंहा आथिखालाव बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ
औ आरो जोङो बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखालाव नायोब्ला जोङो दख'ना दख'ना बेखौबो जोङो बर'फ्रा ओ गोबां जेनेबा आ गोदोहाय जोङो जेनेबा गावसोरो जोङो जि आखाइजों बानायनाय दख'ना बेफोरखौ जोङो ओ फालांगि खामनायखौ जों नुनो मोनामोन बिसोरो गावसोरनो आखाइजों बानायनानै जेनेबा गावसोर गाननो थाखाय बा सोलेरखौ खोबथेनो थाखाय बिसोर गावसोरनो बा आ बानायनानै जों गाननायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो बेखि बिनि दख'नानि जोङो गोबां स्टर जों नुनो मोनबोबाय बर' फोराबो गोबां ओ ओ दख'ना बेफार फालांगि खामनायखौ जों नुनो मोनसै बे बा ओ जोङो जेनेबा आथिखालाव नायोब्ला जोङो ओ दख'ना बानायनायखौ जोङो जेनेबा मिसिन बे गोबां रोखोमनि मेसिनयाव जों जेनेबा गोबां रोखोमनि दख'नानि ओ बानायनानै ओ जोंङो बेफार फालांगि खामनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ बेबादिनो जेनेबा बर'फोरनि बेफार फालांगिनि सोमोन्दै आरो नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा?
अ हागोन नोंथां ओ नोंथाङाबो बुंलांखाबाय जेरै बायदि रोखोमनि बेफार फालांगिनि सो सोमोन्दै दा बेखौनो बुंनो सानो माने आबादनि बेलायाव गोबां गोरान आबादफोर मावनानैबो बेफार फालांगि खालामनायखौ जोंहा आथिखालाव नुनो मोनसै जेरै बेसर, सिबिं, सबाय बायदि रोखोमनि जेनेबा ओब ओ मैगं थाइगंनि जेरै नोंथाङाबो बुंलांदों कबि, आलु, थारुन बायदि रोखोमनि जेनेब बा लाव, फान्थाव, जोगोनार, खुमब्रा बेफोरबायदिखौ माने बेफ फार फालांगि खालामनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना दा नों थां जोमबा जोंनि सावरायनांगौ समाबो जाबाय दा बेसेयावनो दोननोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे
औ
औ दे दे